औ
खोनादों ना नोंथाङा? औ ओ दायो बिदिब्ला नो थांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आङो हरनाय जादों। बे आयदायानो जाहैबाय गामि ओनसोलाव आरोंदामिन फैनाय बिनि सायाव आरो।
बुजियासै एसे औ आरो खनसे बुंफिनलाय
अ गामि ओनसोलाव आरोंदामिन ओ सफैनाय बेनि गेजेरजों माखासे खहा आरो मुलाम्फा बेनि सायाव नोंथांजों सावरायनो हागोन दा?
औ हागोन
औ
होमबा नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो बिनि सोमोन्दै।
औ जागोन नोंथां।
औ
उम जोङो नुनो मोनो आथिखालनि मुगाया आरोंदामिन एबा टेक्न'ल'जिनि जुग जाबाय। ओ फारफ्रोम बि थिंनिफ्रायनो जोङो आरोंदामिन एबा टेक्न'ल'जि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरो ओ नैबे आरोंदामिना जोंनि गेजेराव फैनानै गोब्राब खामानिखौ गोरलै खालामनानै होफैदों ओ समनि आंखालखौ खम समनि गेजेरावनो मावनानै सुफुंफैदों। बिनिफ्राय माखासे मोजां मोजां खामानिखौ मावनायाव मदद होफैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो ओ नैबे आरोंदामिन खौ टाउन सहराव बांसिन नै नुनो मोननाय जायो। दा अब्लाबो गामियावबो माने बे आरोंदामिनखौहाय सफैनायखौ जोङो नुनो मोन नाय जादों आरो
औ नंगौ नंगौ।
बुंनो हायो जों ओ साइकेल सलायनाय बाइक सालायनाय गारि मथर ओ बिनिफ्राय जोङो दै म दै मथर बानायनाय। ओ ट्रेक्टर हि रि बाहायनाय ओ खारेन्त बाहायनाय बेफोरबो गासैबो आरोंदामिननि फिथाइ होननानै जोङो मोननो हायो।
औ नंगौ।
बेफोरो जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां जौ गानाय लाबोनानै होफैदों।
औ औ।
दा नोंथाङा एसे बेनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन?
औ औ बुंगोन बा नोंथाङा बुंनायाबो थार नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनो मोनबाय। ओमबा। ओ आंबो इ बुंनिसै माने आं जाखौ माने मिथियो बिखो। फोरमायगोन आङो। ओ जेरैबाय। दि ओ नोंथाङा बुंदों दायो जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां टेक्नलजिफोरा जाबाय। ओ जायखौ जोङो गोबां। ओ खम समनि गेजेरावनो मावफुंनो हायो। जेरैहाय आरो। गोबां सुबिदाफोरबो जादों बिफोर जानायनि थाखाय नङा होनबा? गोदो जेरै जोङो। फरायनायफोराव जोबोद खस्थ मोनोमोन मानो होनबा गोदो ओ हर जाबानो जोङो मोजां। ओ लेखाफोरखौ फरायनो हायामोन, मानो होनबा? गोदोथ केरासिन थावजोंसो ओ अर फोजोंनानै ओ फरायोमोन। नाथाय दानि गोदान ओ मुगायाव। माने सुइस मोनसे सुइस होबानो माने ओ रुमाबो ओ न खथायाबो माने स्रां जायो, आरो जोङो हरावबो माने सान बायदि मोजाङै फरायनो हायो, नङा होनबा?
औ नोंगौ।
औ दैनि सुबिदाफोरखौबो जोङो, जोबोद नोनो मोनदों। बेबायदिनो जेरैहाय गोदो जोङो ओ जोबोद ओ ननिफ्राय, बा मालाबा सोरनिबा सोरनिबा गामिफोराव जेनबा गामिनि गोजानथारावबो थां थांनांगौमोन दै रोगानानै लाबोनांगौमोन। नाथाय। दायो ओ जोङो दानि टेक्न'ल'जिनि जुगाव जोङो बेफोरखौ माने कारेन्टनि हेफाजाबै जोङो ओ ओ माने। न'आवनो जोङो ओ गोरलैयैनो दैफोर खौ मोननो हायो औ मथ टरफोरनि। हेफाजाबै औ आरो ओ। गरमबाबो जोङो फेनफोरखौ लानो हायो बेबायदिनो गोबां आरो गोबां दं। ओ नङा होनबा आरो उमनि गोबां ओ जेरैबायदि ओ फन जोङो दायो जामबुंजोंबो जोङो दा बे मोनसे जायगायाव थानानै जोङो ओम ओ भारतनि बाहेरावबो जोङो रायलायनो हायो नङा होनबा गुबुन हादरनि बाहेराव बो जोङो साव रायलायनो हायो बे हादोराव मा जाबाय थादों बेनि सोमोन्दैबो जों टेक्न'लजिनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो आरो फरायनाय फोरावबो जोबोद हेफाजाब मोनदों मानो होनबा जोङो माबा मोनसे ओ फरायसालियाव थांनायाव जों माबा मोनसे खोथाखौ बुजियासै बा फोरोंगिरिया बुंनायाव जोङो मोजाङै खोनायासै बा खोनास्लाबासै बैफोरखौ जोङो फैनानै मोजाङै माने टेक्नलजिनि हेफाजाबै जोङो बेफोरखौ जामबुंनि गेजेरजों जोङो नायबिजिरनो हायो नङा होनबा नायबिजिरनानै बिफोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो हायो
औ नंगौ नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों बेजों लोगोसे जोङो मोनबावनो हायो ओ इन्टारनेट
औ औ नंगौ
इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो जोङो जाखौनोखि मबाइलाव खालामो बेखौनो सेम खालामनो हायो बेजों लोगोसे जो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ लोब ट'प बा कम्पिउटाराव बांसि सिन मोजां मोजांखौहाय मावनो हायो बेयावबो जोङो बायदिसिना गिदिर गिदिर खामानिफोरखौहाय मावनो हायो दाबसे जायगायाव थानानै गुबुन दाबसे जायगानि खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुं हरनो हायो आरो ओ माने बेयो सासे ओ लेबारनि खामानिखौ दाबसे जायगायाव थांनानै गुबुन दाबसे जायगानि खामानिखौ मावनो हानाय बायदि होननानै जोङो बुंनो हा हायो आरो जेराव नोङो मानसिया थाङा ब्लाबो जायो आरो इन्टारनेट नि गेजेरजोंनो नों न'आव थानानैनो बे बेसेबा गोजाननि खामानिखौबो मावफु फुंनानै ओ हरनो हायो। जायनि गेजेरजों नोङो ओ मा माखासे इनकामखौबो खालामनो हायो। नैबे ओ बेफोराव बायदिसिना गोदान गोदान जाथायफोरखौ नायनानै रोङैफोर खौहाय जोङो सोलोंनानै मावनोबो हायो। अ जेरैहाय जोङो आथिखालाव नुनो मोन ओ आसार बानायनाय संनाय खावनाय बेफोरखौ जोङो अनलाइन नायनानै सोलोंनो हायो बेनि फ्राय माखासे ओ सोलोंथाइनि बिथिं लेंगुवेजफोर बेफोरखौबो जोङो ओ नैबे इन्टारनेटनि गेजेरजों गुबुन जायगानि ओ जा भिडिय' हरनाय ओं बेफोरखौ नायनानै सोलोंनानै लानो हायो आरो। आरो बेजों लोगोसे ओ गुबुन जायगानि जा थासारि मोजां। थासारि बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो। बेनिफ्राय माखासे खै फोटफोर बेफोरनिफ्रायबो जोङो सांग्रां मोनो मानो होनोब्ला जोङो बेफोराव मिथियो मा खालामनानै मानसिफोरा बा जिब जिबिफोरा खै फोराव गोग्लैदों अब्ला बे फोरखौ जोङो मोनथिनानै गाव गावनि जिउआव सांग्रांथि लाबोनानै लानो हायो आरो
औ नंगौ औ बेबायदिनो जोङो गोबां ओ रादाब बिलाइफोरखौबो जेनेबा दि दानि मुगायाव जोङो ओ जामबुंफोरावबो बा लेपटप टिभिफोराव नायनो हायो नङा होनबा
औ नंगौ
थानायनिनो थानानैनो बेफोरनि सोमोन्दैबो जोङो मिथिनो हायो
औ।
गोबां जोंनि आइजोफोरा बे ओ टेक्न'ल'जिनि गेजेरजोंनो गोबां फालांगिफोर मावनायखौबो जों दानि मुगायाव आथिखालनि मुगायाव नुनो मोन्दों। नङा होनबा? औ न'आव थानानै बिदिनो गोबां ओ बे टेक्नलजिखौ बाहायनानै गोबां ओ जि जोमफोरखौ दानायफोरखौबो फोरोंनो हादों बा ओ न'आव ओ रैनो थानाय न'आव फरायनानै ओ ओरैनो ओ थानाय ओ फरायसाफोराबो टेक्न'ल'जिनि गेजेरजों ओ फोरोंनोबो हादों फरायनोबो हादों। बा रांखावरिनि थाखाय थाखाय बहाबा मोनसे गोजान ओ फरायसालिफोराव फरायहैनो हायाखैब्लाबो माने बे टेक्न'लजिनि गेजेरजोंनो न'आव थानानैनो बेफोरखौ नायफिननो हादों फरायनो हादों। नङा होनबा? आरो गोबां औ गोबां आनजादफोर फोरखौबो जोङो टेक्नल'जिनि गेजेरजों होनायफोरखौ जों नुनो मोनदों।
औ।
औ।
औ बेबायदिनो जोंङो जोंनि गामि ओनसोलाव नुनो मोन बावो आथिखालाव सफैनाय जे ओ हाग्रा बा बारि बागाननि हाग्राखौ ओ एउस सांग्रा मोनसे मेसिन ओ जायजोंनोखि जोङो जोंनि ओ सोरगिदिं न'खर न'नि जा हाग्राफोर बे खौहाय ओ दानस्रांनानै लानो हायो आरो जोंथ' सिखाजों बा सिखा खं खायजों दानस्राङोमोन। जेरावहाय जोंहा गोबां थाम्फैफोरजों अरजानो गोनां जायोमोन। बेयावबो गोबाव लायोमोन नाथाय नैबे ओ दामिनजों बानाय जानाय मोनसे मेसिनखौ बाहायोब्ला जोंहा खम समनि गेजेरावनो नैबे खामानिखौ मावफुंनो हायो आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बेनिफ्राय आरो गोबां औ
बेबायदिनो आरो गोबां जेनेबा आबाद मावनायफोरावबो जोङो गोबां हेफाजाब मोनो टेक्न'लजि जोंनि गेजेरजों नङा होनबा औ। दै गैयि जायगायावबो जोङो दैफोरखौ लांनानै बा बेवहाय टेक्न'लजि नि हेफाजाबै जोङो ओ आबादफोरखौ मावनो हायो बा उम सिगां जेरै बेहाय जोङो ओ जोबोद गोबाव नाङोमोन ना आबाद मावनाय समावबो जोङो मोसौजों हाल एवबाय थाबा जोबोद गोबाव नाङोमोन नाथाय दायो जोङो ट्रेक्टरफोरजोंबो ओ जोङो आरो आरो गोबां दं बेबायदि मेसिन बेफोरजों जोङो ओ हालेवनानै बा थाब खम समनि गेजेरावनो जों आबादफोरखौ ओ गायनानै माइ गायनायखौबो आ जोङो टेक्न'लजि माने मेसिनफोरजों गायनो हायो।
ओम ओम बिदिब्ला नों थां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' नोसै।
औ औ जागोन नोंथां।